हेल' नोंथां।
खोनादों नोंथां औ नोंथां खोनादों।
औ नोंथांना नोंथांना।
औ औ नोंथां मोजाङानो दं दे।
खौरांफोरालाइ बोरै बोरै जानानै दङ'।
हेलौ नोंथां।
खोनादों नोंथां।
औ खोनादों नोंथां। औ खोनादों नोंथां।
नोंथांमोननि खबरालाय बोरै जाना दङ' न'नि खबरफोरा?
न'आवबो बरथमान थिगैनो दङ' नोंथां। मोजाङै दंथ'यो इसोरनि अननायाव।
मा माइ गायाखै नामा नोंस्रा?
माइयाथ' हाफ्रालाय मोनबायमोन नोंथां ओमफ्राय दा अमबुबासिबो सोलिगासिनो दं नालाय आं। आथिसुवा होनना बुङो आरो बिनि थाखाय औ औ। सप्तासेसो बियो ओरै औ सप्तासेसो नों थां समबारसिमहालागै थागोन बायदि खोनादों आरो
समबारसिमहालागैय आरोना बेनिफ्राय दिनैलाय मा बारमोनथाय।
दिनै नोंथां बृहस्पतिबार बिस्थिबार नोंथां।
अ दिनै बिस्थिबारमोनना बावदोंसोमोन आं दिनै बिस्थिबार होननानै।
औ औ नोंथां साननैसो ल'सै आरो साननैसो उनावनो गायनो मोनसिगोन आरो।
साननैसो उनाव नोंसोरा बेसे बुरजा गायो?
गायनायाथ' बारा इसेबां बुरजाद्राय नङा आरो बिदिनो सा आठ बिघाासो जायो नोंथां।
सात बिगा।
औ।
साबैसे दंमोनलाय नोंस्रा?
दा बेसेसो मावथांनाय जायो आरो।
साबेसे दंमोनलाय नों बावगारदोंसो आङो।
अ नोंथांमोन दायो गासै न'आवहाय जि जन जायो आरो।
आ होनबाथ' स- सात आथ बिगायाथ' सोआ थोजासे आग्लायजासे जागुलायो बे
जेने थेने बोसोर लोमहैयो जानो आन्थाया जायो थिगानो जानायाव एसेबां थाङा नालाय बे आरो
बालमायाव
औ नंगौ नंगौ
जोंहा हालोवजोबो ना
औ नोंथां नोंसिनालाय गायजेनबाय नामा नोंथांमोना?
जोंनाबो बिदिनो खबर एखेयानो नै आमथिसुवा जाना फैदों ना
औ औ औ अ अ
गायबाबो बिदिनो ट्रेकटरफोरजोंनो
औ औ
दं इदिनो बार' बिगासो
बार' बिगा
बार' बिगा औ
अ थिगानो दे थिगानो ओमफ्राय बाखि न'खरफ्राव एसे मोजाङैनो दं -
न'खरफ्रावथ' थिगानो आरो माइ गायनायबो बिदिनो ट्रेक्ट'रफोरजोंसो गायजोबनाय जायोना आजिखालि आंखोनादों अबा अबा इदि माबा माइ गायनाय
माइ गायग्रा मेसिन आरो ना?
औ माइ गायग्रा मेसिन
अ होमबाथ' आबाद मावनायाव माने रेजेंसिन माने खस्थ' मोननाय नंला मानसिफ्रा बिदि
औ आवलि बादि बिराद माने सानसे सानसे मोसौ होबाय था होबाय था नांगोल एवबाय था एवबाय था अखा हाबाबो मा हाबाबो ओरोद जावबाय था जावबाय था आलिफोरखौ खोबाय था बिराद खस्थ' मोन आगौल दासो एसे मानसिफ्राथ' आजिखालि बारा माबा खालामलानो सोरबा सोरबााल' नगोल जों माबा
औ औ औ बिदिनो मोसौफोरबो खानोबो जायगाफ्राबो गैला आरो गोसैबो गोदान जाबाय बयबो माने खस्थ' बांद्राय खस्थ'खौ लानो गोसो गैला ओंखायनो आजिखालि ट्रेक्टरफोरजोंहाय एउनायखौ बांसिन बै आरो औ
मानसिफ्राबो थाब औ औ खामानिफ्राबो थाबथाब जायो
ओं बायनाय फां माने खस्थ' फुंसे फुंसे सानसे सानजायदि
औ-औ औ-औ नंगौ-नंगौ मोसौफोरखौबो दा नुद्रायिबो नङा दङ दङनायाला दाबो।
औ ओ लाबबो बारा जायानादि माइ गायनायाव
औ नंगौ-नंगौ
साननैसो जायो माबायाव बानलु गायनायासो जा देन्जार लाब जादोंमोन मानसिफोरना। सोरबा सोरबाथ' बिगासेनि एग्लाकसिम मोनलायदोंनो।
होनबाथ' माने बानलु खेथि मावनानै गोबां माने जौगानाय जादों आरोना?
औ नोंसिनिथिं जागोनथ' नोंसोरनिथिं हा बोरि ना एसे
अ जोंनि खाथियावथ' आं खोनायाखै बारु नोंथां ओरै जोंहानि एसे ओरै सोनाबहा एसे गोजान जायो जोंहानिफ्राय बे जरावसो फानो आरो नंगौ आंबो खोनादों खोनानाया बारु औ माने बानलुआव बहुत माने गोबां मानसिफ्रानो नांथाबनानै एसे फैसा खामायनो हादों बा रां आरजिनो हादों खोनादों आरो।
खिन्थु थांनाय बोसोरफाव बिराद दाम मोनलै थांनाय बोसोरफ्रावथ' बिदिनो आठस' मोननो केजियनो सेरसेयावनो आठस' मोननो।
औ-औ
एबा एसे माबाया जाबायना मानसिफोरारा बारा जाबायना गायनायफोरा
औ नंगौ-नंगौ माने औ-औ बे सासे सानै मावनायखौ नुनानैनो जि इंखाम मोननाय बिसोरखौ नुनानै माने बयबो सोलोंजोबो ना? थारमाने मावग्राफ्राबो औ नंगौ-नंगौ मावग्राफ्रा मेरला जाबाय ओरै फारथिंजाय जि बायनानै जाग्रा बाहायग्रा बा गुबुन जायगायाव लांग्रा बिसोर माने बेनिफिट दं बारायाखैमोन बेनि थाखायनो हयथ' खमायबाय जानांगौ दामा। ओरै खेथि मावग्राफ्रा बुरजा जाबाय औ बिदि आरो औ-औ दिमान्दआ बिनो बे थाबाय ओमफ्राय ओरै साप्लाया बारानिफ्राय बारा जागासिनो। औ
बियावनो माने मा बिया दाम खम जाबाय
औ
थनिसोलथ' आरो हा
औ बानलुनि अनगायैबो बेलेग खेथिफोर ए बानलुनि अनगायैबो होनदां जेनेबा बेलेग गावबा-गावबा एसे मोजां जागोमोन आरो जेनेबा औ। औ-औ नंगौ ओं माने मोनसेल' यावनो बयबो नांथाबोबा मेरला मोननाय जाया आरो। हायोब्ला बेलेग बेलेग खेथिखौ जोङो मावनांगौ आरो औ आबादखौ मावनांगौ आरो नंगौ ओं माने आंबो खोनादों जुदि गिबि गिबि दिहुननो हायोब्ला एसे बांसिन मोनो आरो ओमफ्राय आरो एसे उन जालांबाथाय खमायहैयै जाहैदों आरो दामा बिदि आरो।
माने उनावथ' माबा जागोनना मानसिफ्रा बिराद गयफ्राबो दासो एसे दाम बायदों मानसिफ्रा बेराद गायदोंना गयखौ गयाबो उनाव बिदिनो खमायलांनो
गयाबो दंसाबो मोनसाबो मोननायालाय गायसोदों आजिखालि
मा होनदों नोङो
गय खेथि मावनाय थालिर बागान खालामनाय आरो बोरि जायगाफ्रावथ' आजिखालि साहाफादबो साहाफादनि
ओम जोंनियाबो एसे बोरि बोरि जायगाफ्राव खालामलायबाय साफाद बिदिनो बिगासे बिगानै
औ औ
साफादाव खस्थ' गैयाथ' नों गायदो टाइम टु टाइमस साफा खालामदो बेखौ खादो फानदो। खेनसे गायबाय बोसोर बोसोर मोनबाय थाबाय नोङो बानलुफोरावसो एसे खस्थ' जाबावओ बानलुखौ नोङो नोंङो खेनसे गायबाय बानलुआ बोसोरसेबो थायनाय नङा खोमा दां मास मोन ब्रै थायो खोमाादांलै बानलुआ जोंनाव थैबाय बियो ओमफ्राय नों आरो उनाव गायफिनदो दाबल दाबल जायो माने खिन्थु आफादावथ' खेनसे गायबाय नोङो बिदिनो मा होनबावनो ओ फिसौफ्राबो मोनजागुलायगोन माने इसेबां गोबाव थायो माने
अ ओम बे बोरि जायगाफोरनिया बिदिब्ला औ औ बोरि जायगाफोरनिया बि बिदिब्ला होमबा बानलुनि खेथिखौ मावालासिनो बानलु ओ साफत गायनायानो साबसिन जागोन बिदिब्लाथ' नङा होनबा बोसोर बोसोर मोनबाय थागोन ना गोबाव
ओम बेबो मोनसे बारु औ नायनांगौ मा मारकेटनि
औ औ जायगा लानानै जोथोन लानांगौना औ गायनानैल जाया जोथोन लानांगौ।
ओमफ्राय बहा हानो नोङो आरो बेखौ माबा बानायनो थाखायथ मेचिन नांगोन ना बिलाइनिफ्राय साफात बानायनो थाखायबोथ मेचिन नांगोन ना। माबि माव फोराननो मेसिनफ्राव लांनागोन नोङो
औ दा माने औ सबबोथ' मेचिनखौथ' लानो हाया जाहैबाय इदिनो माखासे जोंनि ओनसोलाव आं नुनाय मथेब्ला आर आरोना एह जे फिसा फिसा आफादनि आबादारि बिसोरो माने गायो गायना इनो माने बिसिनिया बेलेग गिदिर गिदिर बागान मालिक फोरनि बादि जाया आरो जोंनिबा माखासे गामि जायगानि मानसिफोर मारै हाजिरा सोयो आरो साफा सानै इदिनो सातजन आतजन बिबा दि लगायबाय थायो आरो आमफ्राय बिलाइखौ इदिनो सप्ताहै खानानै बिदिनो माने बे गिदिर बे‌ बेफारिफोर थायोना मानि बिसोरो फानहरो आरो माने बिसोरो औ गासिबोथ' मिसिन लानो हाजोब नो हाया जाबायना
थिगानो दंबालाय
औ बेबायदि खालामनायखौ नुनाया मोनो आरो केजि हिसाब फानहरो जाहैदों आरो।
आरो सोरबा सोरबाथ' इदिनो ड्रेगेन फ्रुइट बिराद खस्थ' दंलै बेयावबो खिन्थु खिसोर जदि देरबाथायसोर जदि फिसा फिसाबाथाय खिन्थू बारा खस्थ' गैया आरो खिन्थु थाइम थु थाइम इसे दालाइखौ दानबाय सानांगोन बारा गोजौ जायिनि थाखाय
नंगौ नंगौ ओं
आजि खालि सोरबा सोरबा इदि बि ड्रेगेन फ्रुइट बो खेथि खालामनाय नुदों आङो अबबा अबबा।
औ नंगौ नंगौ
नों द्रेगेन फिथाइ जाफेरबाय नोङो?
औ खनसे जाफेरनाय जाबाय नोंथां औ। मोजाङानो टेक्स्टआ जानोथ' मा बुंनो औ गावबा गावनि सायाव थासिन आरो बियो जाय जानो मोजां बिसोरखौ मोजाङानो मोनखासै होन बार'
बे सोलायनायमोन
मोजांना न'आ जाहैबाय।
बेसे लानाय
खौथ' गोसोआव गैला नोंथां इसेबां बिदि माबानाय जायामोन ओरैनो एसे जानाय नायनो ज जानो आरो।
जा।
गोथावना। आं मोजानो नौ र' आंबो खिन्थु जाफेराफै आङो
जासाब जायो औ औ औ जानाय नायदो नोंथां माने बोथोरनि फिथाइखौ औ नोंथां औ औ।
' थिनस'
औ औ जानां। बेफोरबायदि माने बोथोरनि फिथाइखौ जानांगौ आरो औ नोंथां दाय। थांनायाव।
बे साननैसो स्ट्रबेरिनिबो खेथि खालामनाय नुदोंमोनलां आङो। जोंनियाव। जानो बारु एसे बोरैबा मोनदोंमोन आङो। बार गथ मोन आरो। आनथायनो मोनथै लाथ। ना इसोरो माबानो रोङासै बा राददार लानो रोङासै। बारा।
औ औ।
तेसटिं। उन आरो खेसेबाय ना जाबदो
औ औ।
नै जाफ्रिबाय नामा।
जानो हागोन दे औ।
नोङो जाफेरबाय नामा स्ट्रबेरि।
जानायथ' जायाखै नोंथां। दे होमबा मोजांबा नोंथां बिदिब्ला टाइमाबो जाबाय नै। औ औ
औ।